नोंथां खोनादों ना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
मोजाङैनो मोजाङैनो दंना नोंथां
औ मोजाङैनो दं नोंथां औ आरो नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै ओ थांखि खिनो जाबाय नोंथांजों ओ मोनसे बैसागो आयदाखौ लानानै सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा आ सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां जागोन नोंथां
अ दे होमब्ला बिदिब्ला स सावरायनि ना? अ बै-बैसा आ बैसागो होननानै बुङोब्ला आ नोंथाङा मा होननानै सानो? एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां
बैसागोनि सोमोन्दै
बे ओ बैसागु होनना बुङोब्ला ओ ओ माने मेनलियै बे बैसागो गोदा गोजाम बोसोरखौ हामबाय होनानै गारबोनाय बोसोरखौ हामबाय होनानै गोदान बोसोरखौ फालिनाय मोनसे फोरबो।
औ
गोदान बोसोरखौ जोङो अ लानाय जायो नोंथां बे फोरबोआव ओ बे फोरबोआ चित्रजे औ सैत्र दानि जोबथा सानखालिनिफ्राय जागायनो नोंथां माने एप्रिल माननि गेजेर दानसि गेजेर दानाव बेखौ फालि खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों खोनादों।
आ ओ औ दा बे फोरबोखौ ओ माय माबोरै फालिनायजो जोंनि ओ सोलाव एसे एसे बुंसै आं नोंथां ओ बे
दे बुं दे बुं
बे ओ बे फोरबोआव जोङो ओ आसल मथे बे फोरबोआव मोननै रोखोमनि फोरबो मेनलियै मोननै रोखोमनि फोरबोखौ नुनो मोनो जायखौ जोङोै मैबो मोसौ सौनि बैसागु
मानसिनि बैसागु औ माने आरो बिनि उनाव थामथि ब्रैथि बाथि बेफोरखौ उ दाउ अमा बेफोर हांसोफोनि जोङो फालिनाय जायो नोंथां
उम
बे
उम उम
ओमफ्राय सागुवा खोनादों नों औ बे बैसागुआ औ ओ फोरबोआ सानसेम जायो ओ जेराव जों जोङो बरफोरा गसाइखौ खुलुमो गावनि सोमोन्दै बियो ओमफाय बिनि अनगा नखर-नखर मोसायो बर आयजोफोरा दखना बो जान्जियाव ओमफ्राय बेनि उनाव फालि लानानै ओ आरनाइ खाना बेफोरबायदि ओ‌ म मोसायो हौवाफोरा गामसा होननानै खरआव आरनाइ लाना बा आरनाइनि ओ गस्लाफ फोर गान्नानै ओ मोसानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। बे ओमफ्राय बेब ओ फोरब मोसानायाव ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर बा लोंग्राफोर लोंनायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै ओ बे फोरबोआव फिथा जेरै एन थाब फि लादु बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो। आरो लोंग्रानि बिथोराव लोंग्राया जाबाय जौ जायखौ जोङो ओ माने ओ बे फोरबोआ खालि जमायै लोंनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो औ नायसै नोंथां
अ बे बैसागो गिबि सानखालि मोसौ थुखैयो नङा होनबा नोंथां अ जायखौ जों मोसौ बैसागो होननानै बुङो बे मोसौ बैसा गोनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां माने ओ बे मोस जोंनि ओनसोलाव बे मोसौखौ माने ओ थुखैयो बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ बे मोसौनियाव जोङो ओ हांगार फोननायखौ मोनो नोंथां बे हांगार फोननायनि जाहोनानो जायो जादों ओ माने जेब्ला मोसौनियाव ओ जाहाथे दमालु दाजाथों होननानै बे हांगारखौ खौ फोननायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय मोसौखौ ओ बिदि फोनखांनायनि उनाव गुवार फोथाराव हगार हरो जेराव बे ओ मोस हांगारखौ नुनानै नुनानै गिनानै खारो होनना जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोथायो नो। थां बेखायनो बे
उम।
ओ मोसौ बैसागु हांगार फुनो मोनो औ। दा अब्ला नोंथांमोन नि ओनसोलावबो ओ बिदि ने नेमखान्थिखौ फोरमायदो दे।
औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बे सैथो दाननि ओ जोबथा सानखालि
औ।
बे मोसौ थुखैनायखौ खालामनाय जायो मोसौ थुखैनायनि सानसे आगोलावनो मोसौ थु खैनो थाखाय जि गोनां मुवा बेसादफोर जेरै थाराय देग्लिलिथि लाव फान्थाव बेबायदि ओ बेसादफोरखौ बुथुमना लायो बे बेबायदि बुथुमना लानायनि उन सानखालि ओ जाय खालि जों मोसौ बैसागो होननानै बुङो बे खालि बे बुथुमना लानाय बेसादफोरखो जोङो हयथ' थाराय दिग्लिलिथि लाव फान्थाव बायदिफोरजों माला सुयो नङा होमबा? नोंथां मोसौखौ खैनायनि आगोल आगोलनो। ओ बेखौ हानानै माला थु थुना लायो आरो माला माला थुना लानानै बेखौ बिदिनो ओ सारायनि हांगार बा जायखिजाया दोनि हांगारफोरखौ बख'नानै बेखौ एसे थाव गुबै नङाबा एसे दै होनानै जोङो हांगारखौ उननानै लायो गिसि खालामनानै लायो। आरो बे गिसि खालामना लानाय हांगारख खौ जोङो मोसौनियाव हयथ' खायसे खायसे जायगायाव बे औवानि औवानि औवा बिजलि औवानि मोनथाम ससे ससे मोनथाम बेबायदि हास'नानै लायो। लानानै बेखौ खाजाबनानै बे हांगारखौ बेजों थुनानै बे ओ मोसौनियाव फोननानै होनाय जायो। ओ जों बेखौबो बुंनो हायो नोंथां बे बैसागो सम जिहेथु बैसागोआव ओ मानसिफोराबो जेरै देलाय मालाय ओंखारनानै रंजायो बाजायो मोसायो थिग बेदिनो बै समाव जोङो मोसौखौबो थुखैनानै देलाय मालाय साजायो आरो बेबो मोनसे ओ दानि नोंथाङा बुंनाय बायदिया। बेे मोसौ ए खौ फोथा होननायनि गेजेरजों ओ जिहेथु बेयो मोनसे सुबुं फोथायनाय ओ बेबायदि गोसोम ओ हांगारफोरखौ फोननो नानै जोङो मोसौखौ बि नो बे फोथार बारि दा हाग्रा बंग्राय हगारना हरोब्ला ओ जो ओ बे मोसौ जिहेथु फाख्रा जायो नालाय हांगारफोनब्ला मोसा मुफुरफोराबो जाहाथ दे बेखौ नुनानै गियो। गिनानै जाहाथे बिनिफ्राय गोजान जायो बेखौबो मोनसे सुबुं फोथायनाय आरो बेयो ए गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ। आरो नैबे ओ बुहुमा जेसेबां दिनसिम थागोन बेबायदिनो बे नेम खान्थियाबो थागोन होननानै आं फोथायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नंगौ। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ जोंनि बायदिनो ओ बैसागुखौ खुंनाय जे नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो ओ बैसागो बे मोसौ बैसागो जोबनायनि अखानायैनिफ्राय मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागो खालि बिदिनो फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरफोरखौ फोथारनानै ओ गेदेरफोरखौ खुलुमनाय उन्दैफोरनो बोरहोनाय बे बायदि नेमखौ खालामनाय जायो। आरो इसोर फोथायनाय इसोरखौ जोङो बे सानखालि फोथाय सिबियो खुलुमो आरो बे सिबिनाय खुलुमनायनि गेजेरजों जाहाथे बो फैगोन बोस न'खरा मोजाङै गोजोनै थाङो बेबायदि इसोरनियाव जों आरज खालामनानै हा बिनानै लायो। नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननियावथ' निस्सय खालामनाय जायो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां माने फोथारनानै न'फोरखौ फोथारनानै इसोरनियाव जोङो बिनायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आनान गसाइनियाव। खोनादोंना नोंथा?
औ खोनादो दे खोनादो।
औ अब्ला जों ओ बेखौनो बुंनो हासिगोन जे नोंथांमोनाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जाबायदियै बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो बि दिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बैसागु फोरबोखौ खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ। अब्ला जों ओ दिनैनि बे सुंद' सावरायथियाव एखौ ओ बेखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे दे दे ओथोन दे।
हामबायसै।
आ।